हेलौ अ नोंथां खोनादों ना।
खोनादों दे
औ
ओ
दा होनबा नोंथांजों। जोङो ओ जामबुंनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नामा।
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ दा जामबुं होनोबा थ जों मिथिखायो सानफ्रामबोनि सानफ्रामबो जों बे मोनसेखौनो बाहायबाय थायो। जेराव जोङो गोबां सुबुंमा सुबुं माहारिजों अ खबर लालायलायनो हायो खौरां ला लायनो हायो। मोजां गाज्रि नङा होमबा दा नोंथाङा होमबा जानबुंनि सायाव एसे से फोरमायनानै होदो नामा?
औ
दे
अ औ
हेलौ दे एसे फोरमायनानै आं खोनायासैना नेटवर्क गैया नामा नोंना अ दे बुं
आंनिया देन माबानि प्रब्लेम जादों आरो ना ओ
नेटवर्कनि अ औ बिदिनो दा जामबुं होनोबाथ' ओम जानबुंआथ' जों बयबो मानसि सुबुं माहारिया बुहुमनि बयबो सुबुं माहारिया जों बाहायखायो सानफ्रोमबो जोङो ओम सोर माबायदि दं माबायदि गैया बि खौ खबर बेखौ खौरां लानो थाखाय माने जोङो जानबुंखौ बाहायनाय जायो आरो ना नंगौना आरो गोबां औ आरो गोबां हेलौ हेलौ
नोंथाङा खोनायाखै नामा हेलौ हेलौ हेलौ नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेलौ हेलौ हेलौ